हेलौ नोंथां
थां खोनादो ना?
औ नोंथाङा दा इसे फ्रिआव दंना?
औ नोंथां।
औ बेबायदिब्ला ओ बे समाव आं मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय गिबियावनो जासिग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ आरो खनसेबाव नोंथांजों लोगो मोनफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ दा बे समाव नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आङो मोननैसो ओ गावनि ओ आथिखालनि जोंनि देहाया जिबायदि थासारि बा आथिखाल जाबायदि जोंनि देहाया गोबां ओ बेमार आजारजों भुगिनांगासिनो बैफोरनि सायाव ओ गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय बा माबायदि जानाय लोंनायखौ जोङो नेवसिगारनांगोन बा माबायदि जानाय खायद'खौ जों जायोब्ला गावनि देहाया सावस्रिया माबायदि मोजाङाव फैगोन बा गावनि देहाखौ मादै गोग्गोआव लाखिनो हागोन नोंथाङा बैनि सायाव फंनैसो आंजों रायज्लायनाय सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा जाबायदिनि सोंनायनि फिननायखौ ओ मोनथिनो लुबैदों बेफोरो आजिखालिनि ओ माने
नोंगौ।
माखासे जाबाय थानाय खौ जों नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला मानसियानो गावनि साननाय हनायजों गोबां बुस्थु दिहुनबाय गोबां जौगानाय बुस्थु दिहुनबाय दा बैफोर दिहुननायनि थाखाय ओ सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां ओ मोजां जादों होननानै बुङोब्लाबो जोंहा गोरोन्थि जागोन मानोना जे-जेसेबां मोजां जादों एसेबांनो सुबुं माहारिनिबो गारजि जादों होननानै बुंनो हायो आरो दा जेरैबायदि ओ जोंहा गोदो गोदाय आबाद बायदि मावनायाव
नंगौ
गोबां रासायनारिक हासार बायदि बायदिखौ जों बाहायनाय नुनो मोनामोन मानोना गोदोनिया मिथिंगा मिथिंगायारि हासार खौ जों बाहायनाय नुयोमोन गोगगो गोगो हास सार होननानैबो बुंनो हायो जों
नंगौ नोंथां
आथिखालाव बेफोरनिफ्राय बारा बाहायनायखौ जों नुबांलिया। नाथाय आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायनायखौसो जों नुनो मोनो मानोना ओ रासायनारिक हासारा मोन से बिगियान बायदियारिजों दिहुनजानाय मोनसे ओ बिस गोनां बायदिबो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा बे ओ आथिखालाव बैफोर रासायनारि हासारखौ जोंङो ओ दुब्लि फोथाराव माइ आबाद मावनाय समाव माइखौ गोबां बिबांनि मोननो थाखाय बायदियाव बेखौ बाहायनाय जायो
औ
बैफोरो बाहायनायजों जोंहा गोबां खहाबो जायो जेरै ओ माइ माइ आबाद मावनाय बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनाव
नंगौ नोंथां
माइनि माइयाव बे ओ रासायनारि हासारा हाबना थानायाव जोंनिनो बे खाजा जाहैबाय जों बे खाजाखौ जानायाव जोंहा रासायनारि हानायजों बानाय जानाय आदारा जोंनि देहायाव हाबोब्ला
औ नों नंगौ
माखासे बिस गोनां थायो नाथाय जों नुनो मोना हमदांस हाया बियो जोंनि देहा बायदिखौ एसे माखासे जिबख्रि बायदिफोर औ बिदिनो खालामो नोंथां
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनाया थारैनो नोंगौ ओ गोदोनि समाव जोङो माखासे मिथिंगायारि ओ हासार जि मिथिंगायारि सम्पदनि हासार जोङो जेरै ओ मौ सौनि गोबोरखि बा ओ न'आवनो बानायनाय जोङो माखासे हा हासार ओ जेरै खानस्रिनि खि बैफोरखौ जोङो बानायोमोन नङा होनबा नोंथां? नाथाय दानि एइ दानि मुगायाव मा नुनो मोनखो बैफोरखौ बाहायालासिनो जोङो माखासे बिगियानगिरिफोरनि दिरुननाय जेरै रासायनारि मुलि जेरै ओ बैफोरो ओरैबायदि बानायो जे माखासे ओ नङै फिथाइ खौबो गोथां फिथाइखौबो बिसोरो गोमोन खालामनानै आरो माखासे माखासे ओ जेरै लाव होन नों मोनसे खोथायाव ओ एना ओ जोगोनार बायदिसि ना जोङो बैफोरखौ माने मा खालामनाय नुयो ओ बैफोर रासायनारि मुलि बाहायनानै बैफोरखौ इसे एसे होनायावनो मा खालामो बेफोरो माने से घन्टा नै घन्टायावनो गिदिर जानानै बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फानो नङा होमबा नोंथां? औ नाथाय बै फोरखौ जोङो बाहायनानै मा जोंनि आथिखालनि जोंनि देहाफ्रा गाज्रि जादों गाज्रि निफ्राय गाज्रि आरो गोबां बेमार आजारबो जा जानो हमदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ दा हबा दा बैफोरनो हबा जोंनि गुबै जाहोन होननानै बुंनांसिगोन आथिखालाव जेनेबा जोंनि देहा सावस्रिया बांसिन लोरबां बा बेमार आजार जानाया बारा जादों
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना? जानो हागौ ओ नोंथांना ओ मबाइलनि पावारा एसे जेंना जेंसि सोमजिदों जानो हागौ ओ बिनिखायनो आङो